हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ।
ब्ला जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा जोंनि सोलोंथाइनि सायाव। सायाव। एसे सावरायनोसै औ नोंथाङा सम होगोन ना?
औ हान होगोन हा
ओम। सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा सोलोंथाइखौ बिसिबांङै गोनांथि सानो एसे फोरमाय।
औ। ओ सोलोंथाइखौ बेसेबांङै गोनां गोनांथि सानो होनोब्लाथाय आङो जोबोद गोनां होननानै सानो आरो मानोना जोङो सोलोंथाइ रोङाब्ला जोङो ओ जोंनि समाजफोरावबाबो जोंनि ओ खाथि खालानि बिदि मानसि फोरजोंबाबो आरो बिदिनो गुबुन जागाफोराव थाङोब्लाबो जोङो जेबो रोङाब्ला जोङो। गोबां ओ नेवसि जायो आरो ओ बेनिखायनो आङो सानो खि जोंनि थाखाय सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो आथिखाल लावथ'। ओ माबा मोनसेफोर जोंनो माबा मोनसेनि थाखाय नागिरनो थाङोब्लाबो जोंङो सोलों सोलोंथाइखौ नांगौ जायो बा जोङो साख्रिफोरनि एप्लाइ खालामबाबो जोङो ओ एसे एनै सोलोंथाइ माथ्र' ओ जेने थेनेबाबो टेन पासफोरखौथ' जोंङो जोंनो नांखागौ जायो‌ आरो क्लास टेनसिम जोंनो सोलोंथाइफोरखौथ' बेसेबांखिनिखौ जों लाखानांगौ जाखायो ओ जोङो साख्रिफोरनि एपला लाइ खालामोब्लाबो बिदिनो जोंनो बिदि ओ माखासे फरायनाय बिफोरबायदि जोंनो नांगौ जायो। बा जोंनिफ्राय बिफोरबायदि ओ ओ सार्टिफिकेट बेफोर गाैखौबो बिनाय जायो आरो अब्ला जोंनो सोलोंथाइयाथ' गो जोबोद गोनां आरो थिग बिबायदिनो जोङो माबाफोर जोङो बिजनेसफोर मावनोब्लाबो जोङो थाखा फैसा साननो थाखाय बो जोंनो थाखाय सोलोंथाइया गोनां जायो मानो होनबा सोलोंथाइ जोङो रोङाब्ला ब्ला जों थाखा फैसाखौबो साननोनो रोंनाय नङा आरो बिदिनो जोङो दखानफोर बिफोरबादि होबा बो जोंनो ओ माखासे सानजाबफोरनि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो बिनिखायनो आं सानो सोलोंथाइया जोंनो थाखाय बहुत गोनां जोङो जेखि मावा मानो जेखि खालामा मानो जों नो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो होननानै आं सानो आरो जोङो ओ हमनानै ला जोङो आबादारि आबाद खालामगोन आबाद खालामनायावबो जोंनो सोलों थाय नांगौ जागोन मानो होनोब्ला आबादावहाय ओ आबाद खालामनायाव जों मा बोरै जोथोन लानांगौ बा बेवहाय मा हासार बेफोरबायदिखौ होनांगौ बेफोरनि थाखाय थाखायबो जोंहा ओ माखासे नलेजफोर थानांगोन बेनिखायनो सोलोंथाइया जेरावबो नांगौ जायो, गोनांथि जायो आरो जोंनो थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो जों ङो बारा एसेबां जोङो जोंहा बुरजा सोलोंथाइ गैयाब्लाबो नाथाय एस से-एनै सोलोंथाइया जोंनो थाखाय थाथारनांगौ आरो बे सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो जोंनि न'खरफोरखौ दैदेनलांनायावबो गोख्रों जानो हायो आरो जोंनि समाजफोरखौ दैदेन लांनायावबो गोख्रों जानो हायो लोगोसे जों माबा मोनसे खामानि मावनो सानोब्लाबो सोलोंथाइ थायोब्ला जोंहा एसे जोंनि थाखाय ओ मोजां जा जायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा माबायदि सानो माबोरै सानो नोंथाङाबो फोरमाय
ओ नंगौ सोलोंथाइयाथ' जोंनि माने गुदि गोनांसिन जोंनि सुबुं जिउआव बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ माने सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंनि माने जिउआनो खोमसि। नोङा होमबा नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंगौ सोलोंथाइ लायोब्लासो ओ नोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो नोङो मान मोनगोन सनमानखौ नोङो मोनगोन। गु गुबुनखौबो नोङो सनमान होनो गोरों जागोन। नोङा होमबा? जोङो बे गियानखौ जोंनो बे सोलोंथाइ आसो होयो नालाय आरो मानिलायनो हानाय गोहो खौबो बे सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो। दा नाथाय आथ थिखालाव नुदों माने जोंनि लाइमोनफ्रा सोलोंथाइखौ इसिबां माने गोनां थि साननाय नुवाखै आरो दानि जुगाव। माने सोरबा बायदिया ओ इदिनो ओ दाइन थाखो बा गु थाखोफ्राव खनसे फेल जानानै थालांबाय आनजादाव बेयाव नो बियो फरायला होननानै लाजि गारबाय बिदिनो बियो फरायनायखौ नागारबाय। दा बिदि आरो जोंनिथिं बिदि आदा खादा माने आदा सदा फरायनानै थानाय गोबां लाइमोनफोर जोंनियाव दंसै आरो जायफ्रा माने गोबां बेखार सामफ्रामबो ओरै ओरै थांनानै थादों दा माने ओ माने बुजिनांगौ दे सोलोंथाइखौ माने जोंनि गोबां मानसियानो बिदिल' साना माखासे बिमा बिफानिबा आं माने एसे गोरोन्थिफोरखौ आं नुदों आरो जोंनि जायगाफोराव जोंनि गामिफोराव। माने गथ'फोरखौ बुंनाय बाथ्राफोरा माखासेया माने जाय बाथ्रा खौ बुंथावना नङा बेफोरखौ बुङो माने बिमा-फिफाया माने माबोरै बुङो होनोबाथाय माने ओ ओ साख्रिबो मोननाय नंखाया माखाया मा फरायना फरायबाबो फरायबाबो नांजाया गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि बुंग्राबो दं आरोखि। मा साख्रि मोनो नोंसोरलाय? फरायबाबो खामानि गैया। हनै बिदि बिदियाबो फरायनानै इसिबां बिदि फरायबाय साख्रिखौनो मोना माथो। बिफोरबायदि बुंनानै गावनि गथ'फोरनि इयुनखौ माने नोस्थो खालामनानै हो होयो आरो। बिसोरो बिदि बुंनायखौ मोनबाय नालाय बिस फोरनाव साननाया फैबाय नंगौ माथो ओ बिदि बिदियाबो माने गोबां फरायनानै दङ। बि बेबो बेखारैनो दङ नाथाय जोंनि फरायनाय जोंनि सोलोंनाया जोंनि सोलोंथाया साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा आरो नोंथां। आंनि बुजिनायाव माने नोंनि माने न उनाव नोङो बैसो जागोन। नङा होमबा? नोङो सानसे न'खरनि बेंगिरि जानां गोन बेफोरावबो नोंहा सोलों थाइ गैयाब्ला माने गोबां बेबायदि नखराफोरा थेर बेथेर जानायनि लामायाव थाङो आरोखि। माने गोबां नुयो दानि गथ'फोरखौ माने उन्दै बैसोआवनो सोरबा बायदिया फरायनाय गारनानै बिदिनो ओं सोरजोंबा हाबा जानाय मानाय नाथाय माने बिसोरनि संसारफोरा इसिबां खाबजानाय जाया आरो उनफ्राव जोङो नुदों। गोबांथार बेफोरबो दङ। जोंनि जायगाफोराव आरो बेबायदिनो ओ साननायफोरखौ बेखायनो जों सोलायनां गोन आरो जोंनि बिमा बिफाफोराबो सोलायनांगोन। अखल जोङो माने साख्रिनि थाखायल'थ' फराया नङा होमबा माने नोङो फरायनानै थाबा माने नोंनो माने माखासे आं जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ बुंनाय खोनायो माने ओ साख्रिनि उन उन खारनो नाङा जाहैदों मानसिया नोङो सोलोंथाइ मोजां मोनदोंब्ला। बेफोरबायदि मानसिया बुजियो आरो सा ख्रिनि उनाव खारनो नाङा माने साख्रिखौसो नोंनि उन उन खारहोनांगौ होनदों आरो। माने बेफोर मा नोंनि माने रोंनायजोंबो नोङो माखासे उम बेबायदि साख्रिनि अनगायै नोंबो माने नोंनि रोंनायजों नोंनि बु-बुद्धिजों नोंनि माने गियानजों माखास जे नोङो गोबां बेबायदिनो आजिखालि फालांगिफोरखौ नोङो जागायनो हायो। नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेफोरबादि फालांगि‌ खालामनोबाबो नोङो नोंथां बुंनाय बदिनो बेफार फालांगियावबो नोंगौ रोंनांगौ नङा होमबा? माने आजि खालि फालांगि खालामगिरिफोरासो माने बै सोरबा सरकारि साख्रि मावनायफोरनिफ्राय माने बिसोरसो माहाजोनसिन जालाय लाङो आरो माने बिसोरो गावसोरबो गावसोर खामायो आरो गुबुनखौबो बेबायदिनो गावनियाव खामानि मावहोनानै बेबायदिनो बिसोर खौबो बिसोरनि नखर सुंथानायाव नखर खांलांनायाव हेफाजाब होलायनायखौसो नुनो मोनबावो आरो। बेफार फालांगि खालामग्राफोरखौसो नङा होमबा नाथाय साख्रि मावग्रा फोरखौसो जों नुयो माने सानफ्रामबो दिडिउटि दिडिउटि बिदि बिसोरो टेनसन जालायनायखौ नुयो आरो माने बिसोरो ओइ दिनैबो दङ बिदिनो थांनांगौ बिदि बिदियाव थांनांगौ। नाथाय माने बेफार फालांगि खालामग्राफोरा बुंनाय नङा जे दिनै इदि दिनै इदि माने बियो गावनि अन नालाय गावनिनोखा नालाय दिनै थांबो थां थाङाबाबो दा थां गावनि गोसोसो नालाय गावनिसो खामानि दा गुबुननियाव सोनारनानै मावनाय बेफोरबायदि खामानिफ्रा बिदिनो जायो आरो दा ओंखायनो आं सानो माने बिमा बिफाफोराबो जेनन' गथ' फोरफोरखौ बिदि बाथ्राजों बाथ्राफोरखौ बुङा फिसाफोरनि सिगाङाव। नङा होमबा सोलोंथाइया गोनां माने थांनानै थानायावनो सोलोंथाइ नङाबा जाखाया दानि जुगाव माने बादायलायनाय मुगा होननानै जायखौ बुंदों नों ससे ओंखारबानो नोङो आजिखालि गोबां रोखोमनि गासैबो हारि हारिसानि नोङो राव फोरखौनो बुजिनांगोन नङा होमबा बेफोरखौबो जों ओ स्कुल कलेजफोर फरायहैबासो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लालांबासो नोङो लासैनो गासैबो बेफोरबायदिनि रावफोरखौबो नोङो बाहायनो मोनलांगोन नालाय नोङो साहस जालांगोन नोंनि लोगोफोर लोगो मोनलांगोन बिसोरजों रायज्लायनानै नोङो गुबुननि भासाफोरखौबो रोंगोन। नङा होमबा बेफोरबायदि जायो आरो दा जोंनि गथ'फ्रा बिदिनो दा उन्दै समाव बो जोंनि गोबां बिमा बिफाया गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो रोङिखौ आं नुदों। माने सानफ्रामबो स्कुलाव लांलाय लाबोलायल' खालामबाय। सोरबा माने न'आव जोंनि दानि बिमा बिफाफ्राथ' रावबो माने ए बि सिडि रोङि गैया। नङा होमबा गासिबो फरायखानाय इसे। न'खरफ्रावबो गथ'फोरखौ एसे गावबा गाव जोथोन लानानै फोरोंनो हायो दा जोंनि दा गामिनि बिमा बिफाफोरखौ नुदों आं बांसिनानो माने मा बिसोरो स्कुलाव दोनफैयो लाङो। बेनिफ्राय आरो टिउसनाव दोनहैयो आरो मोनायाव बे बेलासि समाव टिउसननिफ्राय थांबाय गथ'आरैनो थाहैबाय माने टिउसनाव फोरोंनायानो थोबाय बेफोरबायदि साननाय आरोखि दा बेफोर गोरोन्थि आरो नों नोङो नोंनो रोङोबा नोंनो आसि थुयै थुयै फोरोंनांगोन। नोंनो दायथ' लानांगोन गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैदोंबा नङा होमबा? दा बेफोरखौ आं लुबैयो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि गामिफ्रावबो बेफोरबायदि गोबां लाइमोनफोर दं नामा जायफ्रा फरायनायखौ गेजेर ससेयाव गारनानै दा आल जालां ओरैनो थानायफोर।
औ ओ जोंनि गामिफ्रावबो बिदिनो ओ माखासे दङ सेंग सेंग्राफोर सिख्लाफोर माखासे दङ आरो बारा एसेबां ओ गैया गैनायालाय नाथाय जेबो ओ सा साथाम साब्रै दङ बेफोरबायदि आरो ओ बिथांमोना ओ। सोरबाबा क्लास टेन जोबनानै बा सेकेणड इयार एगजाम होआसै इफोरबायदि दङ आरो दा ओ बिथांमोना बिथांमोनाथ' दा मिन्थिया नङा बुजिया। नङा बुजिबाय सोलोंथाया गोनां होननानै नाथाय ओ ओज बिस बिथांमोना सोलोंथाइखौ इसे रोंनानै दायो थाबाय आरो दा बिथांमोना बिदिनो गुबुन गुब गुबुन बिदि गावबा गावनि माखासे बिदि बेलेग गुबुन खामानिफोर मावो आरो।
बिथांमोना ओ बिदि फरायसालिफोराव थांला बा बिफोर बा बिदि फरायनायफोराव गैला नाथाय माखासे सोलोंथाइफोरखौ रोंनानैनो बि बिथांमोना दा गावबा गाव माखासे खामानिफोर मावनानै बिदिनो ओ दङ आरो आं सान दों ओ बिथांमोना जेतु। ओ बिदि फरायनायफोरावहाय थांला अ ब्लाबो इ बिथांमोनहा जे खामानि मावनानैहाय गाव गायनि थांना थानायखोदे। बिथांमोना दिरुनदों बिथांमोन नोंथां बुंनाय बादिनो बिथांमोनखौबो जोङो बेबायदि। बा बिथांमोननि बिदि बिमा बिफाफोर बा बिदिनो गामिनि सुबुंफोर बिथांमोन खौ बिदि ओ गाहाय खालामनानै बा नारभास खालामनानै दोननाङा होननानै आंबो सानो आरोखि। जे नोंथांमोनालाय बिदि फरायनायानो गैलानो। थांनालाय मा जाबावगोन नोंथां बोनहालाय मा जाबावगोन गुबुन मोना गुबुनफोरा मालाय हनै फरायजोब बाय साख्रि लासिगोन बेफोरबायदि बुंनानै बि थांमोनखौबो नारभास खालामनानै ओ गादबनानै दोननाङा होननानै आं सानो आरो। ओं ओं मानो होनोब्ला बिथांमोना जे। औ जे एसे। एसे एनैखौ सोलोंबाय बिजोंनो बिथांमोनाबो दा गावसोर गोसो जायोब्ला माखा से बिजनेसफोरखौ मावनो हासिगोन आरो बेफोरजोंबो जोङो गावनि न'ख रफोरखौ खुंलांनो हागोन उनावहाय आरो जों नोंथाङाबो बुंखादों दहाय बुंलांदों आरो बिदिनो जोंबो नुदोंबो जे गोबां बिदि बिजनेस मावनानै गावनि न'खरफोरखौ खुंलांनाय। बिदि ओ न' खर जौगालांनाय बिजनेसफोर मावनानै न'खर जौगालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों।
लांबाय जोंनि सोलोंथाइनि बागै रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै ना? औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।